बाय गयाव
हेल'
औ नोंथां खोनादों।
औ। जोङो बर' हारिनि जेनेबा मोसानायाव गाननाय जोमनायनि बागै जोङो संद' साव फरायनो हागोना नोंथांजों
औ हागोन नोंथां।
औ बिब्दिब्लाथ' आं जागायग्रोनोसै नामा नोंथां।
औ औ।
जोङो जेनेबा मो सानायाव गानग्रा जोमग्रा होनोब्लाथ' जोङो गोबां रोखोमनि जि जोम मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोथां औ।
ओ जोङो फारि बायदि जोङो जेनेबा ओ दख'ना
बा
ब्लाउस सावदां सुदां रेगे रेगां गामसा सानग' गस्ला मगर फालि फाव फग्रि ओ बेनिफ्राय जोङो जेनेब्ला
ओ खेराइ मोसानाय हाफ जेकेट गस्ला गेन्जि आर'नाइ बैफोरखौ जों मोननो हायो आरोना नोंथां गिबियावनो जोंयो दख'ना ओ दख'नाया जाहैबाय दख'ना खालामनानै दख'ना बुंनाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ दख'नाया बर हिनजावफोरनि गाहाय गानग्रा जि आरोना नोंथां
औ औ
खौ जेनेबा हिनजाव मानसिफोरा बिखानिफ्राय आ थिंसिम ग्लोम ओ ग्लोम खालामनानै गाननाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
जोङो खेराइ मोसानायाव जेनेबा दौदिनिया गोथार दख'ना थावसि गाननाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ
दख'ना थावसियाव जेनेबा मुखर दमा आगर खांख्राइ बिखुं खासेव बिखा ग'राइ मैदेर साल दंफां आरि आर एर
औ।
ओम। आरो साखाफोरा बुङोब्ला जोङो बेखौ ओ बेयो मोनसे जाबाय बर' हारिनि जााथोसे इन्दि जि
ओ
ओ बे ओ जेनेबा बेनि महरा गोलावै गु खावसे फुदा आरो गुवारै से खावसे फुट जायो आरोना नोंथां
औ औ
औ बिनि ओमफ्राय जोङो बे जियाव फारि होनाय ओ फारि होनाय जाया आरो बिनि गाब बा गुुफुर नाथाय गोसोम आरो गोजा गाबनि इन्दि खुन्दुंजों ओ बेहाय आगर एरनाय जायो आरो ना नोंथां
औ नोंथां
औ बे जिखौ जोङो जेनेबा दौदिनि अजा आरो दौरिया ओ गाननायखौ नुनो मोनो जोङो नोंथां। ओ बेनिफ्राय जोङो ब्लाउस बुङोब्ला ओ बियो हिनजावफोरनि जाथोसे गानग्रा गस्ला नङा होमबा नोंथां औ ओ गोदोनि समाव जेनेबा बर' हिनजाव फोरा ब्लाउस गानामोन बेखायनो मोसानाय समावबो लांदाङैनो मोसायोमोन आरोना नाथाय दानि मुगायाव जोङो हााथाइ सलियाव बायनानै बेखौ जेनेबा बे ब्लाउस गस्ला जों गाननाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां
बेनिफ्राय सावदां जोङो बे रोखोम आर'नाइ मह महरनि जि आरोना बे सावदाङा बेहाय ओ मैदेर गराइ बायदि रोखोमनि बिबार आरि रोखोम रोखोम आगर एरनाय थायो बेनि गाबा जेब्लाबो मै मैथा गोजा गाबनि जायोमोन आरोना नोंथां।
औ औ
औ बेखौ जेनेबा खेराइ मोसाग्राफ्रा आर'नाइ खानाय बायदि खानानै लायोमोन आरोना।
औ नोंथां।
बेनिफ्राय सुदां ओ बे सुदांखौ जोङो जेनेबा बे सुदाङा जेनेबा रोखोमसे बायदि जि आरो ना
औ
उम जोङो बे जिखौ जेनेबा दौदिनिया बाहायो बेनि महरा जेनेबा गोलावै गुफुर जायो आरो ना बेनिफ्राय गुवारै थाम खावसे सेन्टिमिटार जायो बेनि फारिया जेनेबा गोजा गाबनि मुगा गाबनि खुन्दुंजों दाज जानाय आरो गोजा गाबजों दावराय मोख्रेब आगर थानाय जायो आरोना बिदियाव औ आरो रगे रेगाङा जाहैबाय बियो जेनेबा जोंनि बर' आगरजोंनो समायना रमायना गाजा जों दाजानाय रोखोमसे जि बेखौ जोङो बर' मोसानाय हाबाफारिफोराव बाहायो बेवहाय जोङो गाहायै हाजो आगर एरनाय जायो आरोना जिं जिङाव
औ नोंथां
फारौ मेगन होनाय जायो बि बिबार हाथरखि आरो आगर एरनाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
बेनि महरा जेनेबा गोलावै द' फुटसो जायो आरो गुवारै थाम फुटसो जायो आरोना नोंथां
औ औ
औ बिनिफ्राय जोङो हौवाफोरनि गानग्रा जोमग्रा हिसाबै जोङो गामसाखौ मोननाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ जोङो जेनेब्ला गामसाया जाहैबाय बर' हौवाफोरनि रोखोमसे गानग्रा जि नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां नंगौ
बे जिखौ जोङो गुबुन गुबुन गाबनि खुन्दुंजोंबो दानाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ बेनि महरा जेनेबा गोलावै स्नि फुट जायो आरो गुवारै थाम फुटसो जायो बे गामसाखौ जेनेबा खेराइ होनाय समाव जेनेबा दौरि अजा आरो दामग्राफ्रा मैथा गोजा गाबनि गोजा फारि गोनां गामसा गानो आरोना ओरैनोथ ओ नरे नि गामसाफोरखौ गाननाय जायो।
औ औ
औ दायो जोङो सान ग गला गस्लाया जाहैबाय बियो‌। बर' हिनजाव दानाय एबा जिजोंनो बानाय जानाय रोखोमसे गस्ला आरोना नोंथां
औ नोंथां
आखाया खान्दा जायो आरो गस्ला गेन्जिनिफ्राय एसे लावसिन आर रो एसे रोजासिन जायो आरोना नोंथां
औ
बेनिफ्राय जोङो जेनेबा बे गस्लाया बिखा हाखावनाय जायो। बे गस्लाखौ हाबा एबा खेराइ आरो बैसागुआव दामग्रा देग्राफ्रा गाननाय जायो आरोना
औ
औ बेनिफ्राय जोङो मगर फारिबो मोननो हायो मगर खालि एसे बे गोदोनायाव लाजानाय बर' हारिनि समायना फालि आरोना नोंथां
औ नोंथां
बेनिफ्राय जोङो बेखौ समायना गाबनि खुन्दुंजों जोङो बेहाय बे जियाव दावराइ गराइ मैदेर हाजो दंफां बायदिसिना महरनि आगर एरनाय जायो आरो नोंथां बेखायनो बेखौ बुंनाय जायो
औ
औ बर'फोरा बे फालिखौ सानजारि धोरोमारि फोरबो फालिनायाव जेनेबा गोदोनायाव लानो जायो आरो ना न'फ्रा
औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
औ बिनिफ्राय जोङो फावरिबो मोननो हायो मोनसे
औ
औ जोङो बेखौ जेनेबा हौवाफोरा खर'आव खावखादो जाथोंसै जि आरोना नोंथां
औ नोंथां
बेनि महरा जेनेबा गुवारै जिब्रै जिबा इन्सिसो थायो बेवहाय समायना आगर एरनाय जायो बेनिफ्राय जोङो जेनेबा आथिखालावथ' आर'नाइखौनो खर'आव फावगैखानाय लानाय जायो आरोना नोंथां बेनिफ्राय नोंथाङा आर'नायनि बागै सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा ना
हेल'
हेल' आर'नाइनि बागै फोरमायथिनो हागोन होगोन नामा नोंथाङा
अ आर'नानि बागैथ' आं गोबाङैबो मिथिया नाथाय एसे एनैखौ फोरमायना होनो हागोन
औ नोंथाङा बिदिब्ला नोंथांनि मोन्दांथि थिजों फोरमायदो
आर'नाइाथ' जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे ट्रेडिसेनेल आरो ना माने अ बियो जोबोर गोनांथार माने बिदिनो मोसानायफ्रावबो आलासि सिबिनायावबो माने बियो जोबोर गोनां आरोना बियो बायदि बायदि गाब फोरनि थायो जेरै गोजा गलाब गोमो फान्थाव गाब मैथा रं बायदि बायदि थायो आरो। बेयाव आरो आर'नाया बांसिनानो हाजो आगरजों एरनाय जायो आरोना आगरखौ
औ
औ आं गोबांद्रायबो मिथिया नाथाय एसे एनैखौ फोरमायनानै होबाय आरो
उम जोङो जेनेबा आर'नाइ होनोब्लाथ' जोङो बेयो जाबाय मानि समायना रोखोमसे गुसेब महरनि समायना रमायना आगर एरनाय गांसे ओ गोलाव फालि नङा होमबा नोंथां बेयो गोलाव द' फुटसो आरो गुवारै जि इन्सिसो होमबा नोंथां
औ औ
बिनि गुस्थियाव जेनेबा हाजो आगर आरो थारि मोननैनि गेजेर गेजेर जेनेबा मखर दमा आगर थायो आरोना नोंथां
औ औ
औ। जोङो बेनि अनगायैबो जेनेबा बिबार दावराइ मोख्रेब आगर एरनो हायो आरोना बेखौ।
रायलायहर
हेल' औ बे जिखौ जेनेबा मोसाग्राफ्रा फाप्लि साजों
औ
औ औ नोंथां
उम बेनिफ्राय जोङो गेन्जिबो मोननो हायो बेयो जाबाय गोदान बिनि गस्लांग्रा रोखोमसे हौवाफोरनि गोबा गोबाथार गस्ला ओ बे जेनेबा गेन्जी गस्लाया गुसु थान्दा जायो आरोना नोंथां
औ औ
औ बबेबा बबेबा मोसानायाव जेनेबा सान गला गस्लानि सोलाय गेन्जि गाननाय नुनो मोनो आरोना नोंथां।
हो
औ ओ नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय जोङो उननि समाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां। दे बिदिब्ला होमबा ना।